औ खोनादों
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ होमबा जोंङो औ नोंथां जोंङो माने मैहुर खालामनायनि सायावसो सावरायनोसै जोंनाथ' बर'फोरा बायदिसिना मैहुर खालामनायनि सायाव नोंथां मैहुर खालामनानै जे जों बायदिसिना ओ ना बेदर बेफोरबायदिखौ जायो जों बे मैहुर खालामनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै आरो। मा आं गिबियावनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै जों मैहरखौ माबायदि खालामनानै जाबोयो जाबोदोंबा जों जायो जोंनाव मैहुर खामनाय हुदाया जोंनि गोदो गोदायनि मोनसे हुदा होननानै बुंनांगोन आरो जोंङो माने बायदिसिना जोंङो आगजुफोर लानानै जोंङो बोथोर लानानै बोथोर मैहुरफोर खालामनो थाङो हाग्रायाव जेरै हाग्राफोरावहा ना नाफोरखौबो जों मैगुर खालामनो थाङो लोगोसे जोंङो बे जिब जुनारफोरखौबो जोंङो मैहुर खालामनो थाङो थिग बेफोर मैहुर मैहुर खालामनाय खालामजानाय जेरै जिबफोर होनो होननानै बुङोब्ला जोंङो ओ अमा मै बेनि उनावहाय जोंङो सेसा ओ नेवलाय बना हाफा जाहा मालाय बेफोरनो गाहाय आरो जों बेफोरखौनो बांसिन जोंङो हाग्राफोराव थांनानै मैहुर खालामनानै लायो। थिग बेबायदिनो बे अमा मैफोरखौ जोंङो मैह खालामनो थाङोब्ला जों बेयाव माखासे मा जोंङो आगजुफोर बाहायो जेरै थखन बाहायो बा लाङो जोंङो बा लावथि लाङो लोगोसे जोंङो जेबो लाङो जोंङो बे जेखौ खानानै गुबुन मोनसे दिगनिफ्राय बेखौ उल्था दिगनिफ्राय बेखौ जोंङो हाग्रानिफ्राय होबोयो मै बा अमाफोरखौ जों होबोयो। होबोनानै जों बियो खारबोनानै ओमफ्राय उनावहाय मा जायो बै साना दोननाय जेयाव नाङो साना दोननाय जेयाव नाङोब्ला जों बेखौ बेबायदिनो बा बुथारनानै मैहुर खालामनानै जोंङो लानानै फैनानै जोंङो जायफोरा माने थांदोंमोन मैहुर खालामनो बिसोर जयैनो बेखौ दाननानै एबा गोदाननानै ज'यैनो रानलायनानै बिसोरो बेबायदि जायो आरो बेनि उनाव जोंङो सेसा एबा बना हफा जाह मालायफोरखौ जोंङो होनो थाङोब्ला जोङो नाथाय बेयाव जेफोर बाहाय बाय बायदि जेफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोना बेखौ होनो थांनायाव जोङो ओ लावथिफोर बा बिदिनो थांगोनफोर लोगोसे जोंङो बोरला थिर बेफोरबायदिखौनो जोंङो गाहायै लानानै थाङो जोंङो बिनि थाग्रा खुलिफोरखौ जों संहोयो संनानै जोङो मोनोब्ला बे जायगायावनो बेखौ गावनानै बुथारो गावथारो। गावनानै बुथारनानै उनावहाय जोङो बेफोरबायदि ओ बैफोर जिबफोरखौ जोङो लाबोनानै ओ बायदिसिना ओ दाननानै जयैनो रानलायनानै बेखौ जायो आरो। हा बिनि उनाव जोङो दाउफोरबो मैहुर खालामनो थाङो जेरै दाउब' दाउस्रि दाउथु बा दैयाव था बा माइआव थानायफोर दाउब' दाउफोर माखासे बैफोरबायदि रोखोम रोखोमनि दाउफोरखौबो जोङो मैहुर खालामनानै ओ जा जानाय जोंनाव हुदा दङ बेबायदिनो जोङो बिफोर दावउफोरखौ थांनानै गावथारना लाबोनानै जोङो ओ जाफैयो बेखौ जानायनि ओ मोनसे ओ फोथायनाय दङ होननानै जोङो बुंनांगोन बेबायदि फोथायनायैनो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो थाङै थाङै ओ बा जोङो बोथोर लानानै बोसोराव खनसे जोङो नायगिरनानै जाफैयो आरो। बेखौ ओ जों ओरै होननानै फोथायो आरो बेखौ जानाय बेफोरबायदि हाग्रानि दाउ एबा बेदरफोरखौ जोङो बोसोराव खनसे जायोब्ला जोंनि देहाया फात फ्रिट गोख्रों बा थाग्रा जायो होननानै बेबायदि फोथायनानै जोङो बेबायदि खनसेबाबो मैहुर खालामहैयो आरो जानो थाखाय लाबोनानै बेबायदिनो जोङो जायो औ।
नोंगौ ओ अब्लाथ' जोङो गोबां बिथिङाव जोङो मैहुरखौ खालामो नङा होमबा? गोदो जोङो मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो अरमबारि हाग्रा गिदिराव थांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो नां ओ बोरला बेनि उनाव जों बोतुल जायखौ जोङो सिब खार रुवा बेजों लोगोसे जोंनो जं नांगोन नङा होमबा? गावखौ रैखा होनोबो मुसा मुफुरनिफ्राय नों रैखा होनोबो नोङो जं बेफोरखौ जोङो लांफानो गोनां जायो आरो। मानोना जों मोसा मुुफुरखौ जायाबार' आरो थेवबो जोङो बेफोरखौ जोंनि माने अरन हाग्रायाव बेफोरबो थायो जिरजा बेफोरजों जोङो बासायनो रैखा खालामनो थाखाय जों बिफोरखौ लाफानाय जायो आरो। थिग बिदिनो नोंथाङा बुंलायनो बासा जोङो ओ अरनबारियाव जोङो मैहुर खालामनो थाङोब्ला जों दिनै नेवलाय मै बिदिनो जोङो हाग्रानि अमा बिदिनो बन हाफा बेफोरखौ जों बर'फ्रा मैहुर खालामनानै ओ गोदोनिफ्राय जोङो जाबोदों आथिखालाव एसे खमायलांबाय बेफोर खौ जोङो मैहुर खालामनानै जानाया थेवबो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेफोरो जायगा लायै जायगा दोङो आरो दासिमबो बर'फ्रा मैहुर खालामनानै जानाय बे हुदाया दाबो जायगा लाय जायगा दोङो। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो मैहुरखौ ओ बिदि जोङो गाव हारसिं थांनानै जों मैहुर खामा। बिदिनो ज' जानानै गामि हिसाबावनो जोङो रायजो हिसाबैनो जोङो ज' थांनानै जोङो दिनै मैहुर खालामोमोन आरो नोंथां। बिदिनो नोंथाङा जि मोनो जि जिरादखौ नोङो हमनानै लाना होयो थिग बिदिनो जोङो बेफोर रोखम अमा मोनोब्ला बा मै मोनोब्ला बेखौ जोङो लाना फैनानै जोङो जायफोरा थांदों बिथांमोना रानफायनानै गामियाव जाफायोमोन आरो। थिग बिदिनो जोङो बन हाफा बिदिनो जोङो गोबां नेवलाय बिदिनो हाग्रानि गोबां जुन्थुफोरखौ जोङो बुथारनानै मैहुर खालामोब्ला लाबोमोन आरो। बे मैहुर खालामनो थांनायाव बियो ओ मैहुरगिरि खालामगिरि बिथांमोना बिथांमोना बासिनानै आमुखौ बुथारना थांगोन बिदि नङा मैहुर खालामनो थांनायाव बिथांमोना जि जुनारखौ लोगो मोनो जायखौ मानसिया बिसोरो जानाय होनानै खालामनानै लादो बे जुनारखौनो बिथांमोना मैहुर खालामो आरो। जेरै बन हाफायानो जा मोख्रायानो जा बिदिनो
बिदिनो जों जुवा मालायानो जा बिदिनो नेवलायानो जा अमायानो जा बिथांमोनहा जिखि जाया जिब ज माने जुनारखौनो बिसोरो बुथारगोन आरो बेयाव खुनु कनसिदार गैया माने निमाहा गैया आरो जाय खौ बिथांमोना लामायाव लोगो मोनदों बेखौ बेखौनो बुथारलाथायो बिथांमोनहा जानो आदार हिसाबै बाहायो आरो। जोङो गोबां गोबांखौ जों दिनै बुंनो थाङाखै दिनै जोंनि। बे जानाय आदारा जों गोबां ज जिब जुनारखौ जोंङो बर'फोरा जायो। गोदोबो जायोमोन आथिखाल। आथिखालावबो जोङो गोबां जानायखौनो नुयो खमायाखै जानायनि हारा थेवबो जोङो मिथियो जे गोदो जेनेखा जोङो। जोंनि बे जानाय आदारखौ जोङो बिदि दिहुननानै जायोमोन बा। बर'फोरा मैहुर खालामनायजों लोगोसे एसे खमायबाय जोंनि मैहुर खालामनाय हुदाया। गोदोथ' जों गोबां मैहुर खालामोमोन आथिखालाव जोङो। मैहुर खालामनाया दायनिगिरि साजा मोननायनि थाखाय जोङो। जायगा लाय जायगा बेफोरखौ जोङो माने होबथानाय जाबाय आरो। जोङो अरन हाग्रायाव थाङोब्ला दिनै। माने नोंथाङा आयेननि नोजोराव नोंथाङा। दायनिगिरि साजायो जायो आरो नोंथाङा जुदि। हाथियार लानानै बा गावग्रा बुस्थु जिराद लानानै जुदि नों अरमबारि हाग्रायाव हाबोब्ला। नोंथाङा दायनि साजायाव गोगलैयो बेखायनो दिनै अरन हाग्रानि। जिब जुनारफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो। भारत गभमेन्ट आरो आसाम गभमेन्टआ बेफोरखौ जोङो। आयेन खारि खानानै होबाय आरो बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव दायो जोङो। अरनबारि हाग्रायाव जों मैहुर खालामनाय हुदाया गैला बिदिनो जोङो ना। हमनाया दोङो मै ना नाखौ जोङो दैमा दैसायाव थांनानै जेरै बिलोफोराव बोसोराव खनसे बैसागो मागो फोरबोआव हगारनानै होयो आरो। बेदिनखालि जाय जिराय हखौ हमनानै लाां बिनि उनाव आरो जोङो। बिलोआव फरेस्टनि बिलोआव मालाबाबो हाबनो होआ आरो। खनसे बेयो मागो फोरबोआव आन्था होयो आरो बेखौ माने हगारनानै जायगा लाय जायगा आरो। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि बिलोफोराव ना हमनाय। बिदि फरेस्ट दिडपार्टमेन्टआ बा। गभमेन्टआ बिदि माबा खालामनाय दङो नामा नोंथांमोननि जायगायाव
औ दङ नोंथां जोङो नोंथाङा मा होनदोंमोनलै
जेनेबा फरेस्टफोराादि जेनेबा बोसोराव खनसे ना हमना जानो होयो। बा मागो फोरबोआव बे हुदाया नोंसोरनि ओनसोलाव दोङ नामा।
अ नोंथां जोंनावथ' बेबायदि फरेस्टआव थांनानै बा फरेस्टआ जोंनो बोसोराव खनसे ना गुरनो होनाय बेबायदि फख्रि बा जोङो फरेस्टआव जोङो जोंनिथिं गैया। बेबायदिखौ जोंनिथिं माने नुनो थाङा। नाथाय जोङो माखासे बिलोफोर दङ जेरै खाथि खालाफोराव बिलो बैफोर बिलोफोरावनो जोङो थांनानै गुरहोयो आरो जेब्ला बे मेसें बोथोराव दै फोरा रानो एसे‌ अब्लानिया बेफोराव गुरनो थाखाय मोजां जायो अब्लानिया ज' ज' बयबो माने लोगो। लोगो लालाय लायनानै थांनानै बैफोर बिलोफोराव ना बायदिसिना नाफोरखौ गुरहैयो। आरो जेरै सोरबाया जेखाइ लायो सोरबाया सानदांगा ओ गिदिर। बिदि सानद्रेगा हेबनानै लायो बे सानद्रेगाजों गुरो सोरबाया फल'जोंबो जोबो। बेफोरबायदि आरो खायफाया मा खालामो बे आसरा जेजों सारो। सानानै बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि नाफोरखौ हमनानै लाबोयो आरो लाबोनानै। बिसोरो ओ न'आव लाबोनानै माखासे ओ माबाफोरजों उम गुबुन गुबुन मैगंफोरजों। बा गोथाव गोथाव माजों जायोब्ला जों थावगोन बेखौथ' जोंनि ओ बर' आइजोफोरा माने गोबां मोजाङैनो रोंगौ बा मिथिगौ बेखायनो ओ बेबायदिनो लाबोनानै बिसोरो ओ जाफैयो आरो जोङो ना मैहुर खालामनाय होनब्ला जोङो बेखौनो नुनो मोनोआरो आरो माखासे समावल' आथिखालावथ' आरो ओ मा बुंनो गोबां दैफोरखौनो जोङो थोंजोङैनो मेचिन बायदिसिना लागायनानै सारनानै बो ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनोसै आरो बेफोरबायदि। ओ बेफोर जानांगौ बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोङो दायो मा होनो होननांगोन जोङो नाफोरखौ बारा मोननो थांलिया बा गिदिर नाफोरखौ जों मोना । मानोना बेफोर नाफोरखौ जोङो सारथाबनानै दैखौ फोराननानै हमनायनि जाहोनावनो नाफोर मोननायाबो एसे खमायदों। बा ना गिदिरखौबो जों गिदिर गिदिर नाफोरा थानो हालिया बा थालिया । बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो ना नोंथां।
नंगौ औ अब्ला जोंनि बे सावरायनांगौ टपिकआबो जानानै फैबाय ओ जोबनानै फैबाय। अब्ला जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौ होनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिम ।
गोजोन्थों।